हेलौ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां खोनादों।
खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
नोंथां आंथ' नै ओरैनो जिरायनानैसो दड।
अ फुंनि जामुंफोरा जाखांबाय नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रिथो मोनजाखो नोंथां?
ओंख्रिया मा होनबावनो आरो बिदिनोसै फुंनि जामुं नालाय जि मोनो बेखौनो संलाबायनानै जानांबाय ओंख्रिया थ' ओरैनो जोंनियाव दायो मेवाइ मोनो मेवाइ' मेवाइ एरिया गामि एरिया नालाय मेवाइ ओंख्रि आरो मेवाइजों अनलाखौ' अनलायानो ओं मेवाइजों अनला
औ औ जासाबोलै नोंथां।
औ औ।
फुंनि जामुंआलाय आरो माथो ना मा होनो।
औ औ औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नों ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिदों?
गायनाय फुनाया नोंथां गेजेर खुन्दआवनो नांथानानै दङ माने बिदिनोसै आरो
अ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय अखाफ्रा माबायदि हागासिनो?
बोथोरफ्राथ' नोंथां नै अखायानो गैया ओंखायनो गायनाय फुनायाबो गिजेर खन्दआवनो नांथानानै दङ अखा गैयिनि थाखायनो। अखायानो माला हागोन बेखौ नेनानै दं आरो अखायानो गैया सान्दुंआनो सान्दुंसै आरो बोथोरा।
अ अखा मोजां हायाखै आरो ना नोंथां अखा मोजां हायाखै आरोना नोंथां होनबा।
औ नोंथां अखायानो गैया नोंथाङालाय फुंनि जामुं जाखांबाय ना जाखांयाखै जाखो
आं जाखांबाय नोंथां।
अ गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथानालाय?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां एसे लेट जादों देग्लाय दासो नै गेजेर नांहांदों।
औ बोथोर औ नोंथां खोनादों बोथोरफ्रालाय बोथोर दं नोंसनिथिंलाय
बोथोरा बिदिनो अखायालाय नांगौ बाददि हफ्रामगासिनोनो दंजायो एसे जे जे जे सानफ्रोमबो एसे एनै एफा एनै हाबायानो थायो आरो ना गाज्रि द्रायबो नङा बुंनो हाया आरोना नोंथां। दुंनांगौ दुंनांगौ एसे एनै दुंनानै होयो औ।
ओं ओं ओं खबरालाय बोरैथो नोंथांनालाय मोजां ना गाज्रि जाखो?
अ खबर खबराथ' मोजाङानो नोंथां नोंथाङाबो मोजां दा?
औ आंना मोजाङानो नोंथां मोजाङै सोलिगासिनो दं दायो। खबरा माबाफोरमोन ओमफ्राय नोंथां?
अ नोंथाङाथ' दा फ्रि जागोनबा आं नोंथांनाव माबा मोनसे टपिकनि सोमोन्दैसो सोंनो लादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां दे सोंहरनो हागोन आं फ्रियानो दङ ओरैनो।
औ नोंथाङा आं सुबुं दावबायखननायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा हागोन दे हागोन मानो हाया जानो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां आंनो खोनथादों फनसो सुबुं दावबायखरनायनि बागै।
ओं दे नोंथां ओमबालाय आं फोरमायलांनोसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय।
औ दे जागोन दे नोंथां।
नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जागोन मानफोराय। सुबुं दावबाय खननाय होनोब्लाथ' ओरैनो जोङो एसे एनैया। बयबो मिथिबोखायो एबा उन्दैनि ओंखायनो जोङो बेखौहाय लेखा फराफ्रावहाय मोनबोबाय थाखानाय। सुबुं दावबाय ख'नाय होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुंफोराहाय। सुबुंफ्राहाय थांनानै थानो थाखाय गुबुन गुबुन गोजान जायगाफ्रावहाय गुब गिदिंहैनाय एबा गिदिं खनहैनायफोरखौनो सुबुं दावबायखननाय होनो आरो। सुबुं दावबायखननाया ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा। नोङो थांनानै थानो थाखाय। बे जायगायावहाय मोजां आबाद जाया नों थानाय जायगायावहाय मोजां आबाद जाया थाग्रा फुलि मोजां नङा एबा जाय जायगायावहाय नोंनि थाखाय थाजाथाव नङा। बे जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायावहाय थाङो आरो नोंथां खोनानोा नोंथाङा
औ खोनांदों नोंथां।
बिदिनोसै आरो ओमफ्राय जोङो थांनानै थानो थाखायनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थां-थांनाय बे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय जाय जायगायावहाय नोंनि थाखाय साननैसोनि थाखाय थाग्रा खुलि मोनो थांनानै थानो थाखाय नोंनि थांनानै थानो थाखाय नोंनि हिनजाविसा फिसा फिसौ। फोरखौहाय लानानै लानानै नोङो जेनेबा दाबसे जायगानि। फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव नोंनि लाइफ एबा जिउखौहाय मोजांसिन। एबा। साबसिन बानायनो थाखायनो नोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम। थाङो आरो आरो बे जायगानिफ्राय जे बे जायगायावहाय नोङो जेनेबा हाजाथाव नंला एबा बे जायगायावहाय नोंनि थाखाय नोंनि थाखाय गोनांथिया खम जानानै दङ एबा नोंनि थाखाय बेयाव थाजाथाव एबा थानो थाखाय जायगाया बारा मोजां नङा एबा जाय जायगायाव नोङो बार बांद्राय गोबावै थांनानै थानो हाया बे जायगाखौ गारनानै आरो बै सुबुङा दाबसे बे जायगानिफ्राय आरो गुबुन दाबसे जायगासिमहाय थाङो जाय जायगायावहाय बे आबाद मावनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय साबजाथाव हा एबा थाग्रा खुलि लुनो थाखाय साबजाथाव जायगा
जायगायावहाय जिब जुनारफोरनि जिब जुनारफोरनि आंखाल गैया एबा मैहुन खालामनानै जानो थाखाय ावहाय बांसिन खाबु दङ।
मोना बै जायगायावहाय बियो थांनानै थाहैनो हायो आरो साननैसो साननैसोनि थाखाय एबा लाइफ टाइमनि थाखाय बे जायगा दाबसेयाव जायगा दाबसेयाव थानो हाया बे मानसिया बेखौ सुबुं दावबायख'नाय होननानै बुङो आरो
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ सुबुं दावबायखनाय सुबुं दावबायख'नायाथ' बेबायदिनो आरो जाय जायगायावहाय जाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बयबो सुबुङानो एबा ज' ज'यै सुबुंफोरा गावजों गाव मिलाय मिलायलायनाय एबा जाय सुबुं फोरा ज' ज'यै थानो गावजों गाव मिलायलायनानै गावजों गाव थालायनो गावजों गाव जमा जमा थानो मोजां मोनो बै जो सुबुंफोरा गावनि जायगा गावनि थाग्रा जायगाफोरखौहाय गारनानै नांगौबायायदि गावनि मुवाफोरखौहाय लानानै ज' ज'यै हान्थियो लामा सामा लामा सामा खैफोद आफोदफोरखौहाय बासिनो थाखाय बे दाबसे जायगा ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ज' ज'यै सुबुं फोरा गावजों गाव मिलायनानै आखाइजों आखाय मिलायलायनानै बिसोरो जायगा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिलाङो एबा हान्थिलाङो एबा बे जायगा ग'आय गारनानै गुबुन दाबसे जायगासिम जाय जायगायावहाय गावजों गाव मिलायलायनानै जमा थांनानै थानो हायो बै जायगाफोरावहाय बिसोर जमा थांनानै थाहैयो आरो। जाय जायगायावहाय बिसोरो खाबु गोनां एबा जाय जायगायाव बिसोर खाबु गोनां एबा खैफोद आफोदनिफ्राय रैखा मोनो बै जायगाफोरावहाय बिसोरो सोसार एबा न' बायदिसिना नुना नुनो लुनानै थाहैयो आरो जाय बै जायगानि सुबुंफ्राबो बिसोरखौ थानो थाखाय थानो थाखाय बादा होआ एबा होखारा बै जायगाफो गय नागिरनानै बिसोरो ज' ज' आबाद मावनानै आबाद मावनानै मैहुर खालामनानै बायदिसिना मैगं थाइगंफोर गायनानै फानहैयो एबा रां आरजिनो नाजायो बै जायगाफोर बेखौनो सुबुं दावबायखनाय होननानै बुङो आरो होमबा नोंथाङा आंथ' बुंलांबाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
मा नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो फिदिंह हरफिननो एबा फोरमायरफिननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन बेजों आं नोंथांनो फोरमायलांनि सुबुं दावा
अ जागोन दे नोंथाङा आं खोनासंगासिनो।
बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा आंनि मथैयोब्ला सुबुंनि दावबायसननाय बुङोब्ला जोङो बेखौनो मिथियो जे जाय सुबुङा गावनि जायगायाव नांगौबादि गावनो नांगौ बाददि जिनिसखौ मोना एबा गुबुन दाबसे जायगायाव बियो गावनो नांगौ बायदि जिनिसखौ गावनि नांगौ जानाय जिनिसखौ बियो बै बै जायगायाव मोनोब्ला
बै जायगायाव बियो थाग थांनो थाखाय थाग थियारि जायो एबा बै जायगासिम थाहैनो लायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला बै जायगायाव बिनि थाखाय नांगौ जानाय नांगौ जानाय एबा थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे मावनो गोनां बै जायगायाव सुबुंनि थाखाय दं बेनि जाउनाव बैसोर सुबुंफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायबोनाय जाया आरो ना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जो ओंनि गोदोनि सुबुंफ्रानो दावबायस'नोमोन दाबसे जायगानि ट्राय दाबसे जायगायाव हादान सिफायसि सिफाय होयोमोन आरोना मानो होनोब्ला बिसिनि थाखाय गाव थानाय जायगायाव बिसोरो हा हु
औ औ।
एबा गावनानै जानो गैयाब्ला
बिसोरबो मोनसे दाबसे जायगायाव आबाद मावनो थाखाय गोनां जायगायाव बिसोरो दावबायलांनो दावबायलाङोमोन आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला ओबा गोदोनि दिनावथ' सुबुं फ्रा बारा दावगानायबो नंजोबा बिनि जाउनावनो बिसोरो आबाद आबाद मावनो हानि गोनांथियाव बिसोरो गुबुन दा साबसे जायगानिफ्रायाव एबा जाय जायगायाव हा दं बै जायगाखौ बिसोरो हाग्रा बंग्राबाबो हादान महरै सिफायहैनानै गायाव थानो लाहैयोमोन आरोना नोंथाङा। दावबायसनो फैयो आरो सुबुं दावबायसोनोब्ला गुबुन गुबुन हादरसिमबो सुबुं माहारि रिया दाव मानो होनोब्ला बै सुबुं गावनि जायगाया साबजाथाव नङा एबा बियो बै मोनसे जायगानि जायगानि थाखाय बियो गावनि खामानिखौ गोनां सानो आरो ना। मानो होनोब्ला बै सुबुंनि थाखाय बै जायगायावसो नांगौ जानाय बेसाद एबा थांना थानायनि जिउ राहाया बेनो बै जायगा सोमोनदै खोनादोंना नोंथां?
बेबायदिनो सुबुङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो एबा गाव जिउनि थांना थानाय थांना थानो थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दावबायसननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायादिनो सुबुंफोरा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दावबायसननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहाबो मोजां आरो खबरफ्राथ' मोजाङानो होनजाबाय
औ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनलायथ'
औ जागोन दे नोंथां जागोन।